औ औ औ खोनादों। औ।
बिदिब्ला जोङो ओ थैनायनि सायाव सावरायनोसै।
औ औ सावरायजायो।
मानोना माने थैनाय समाव माने फालिनाय आसार खान्थिनि सोमोन्दै। थैनाय थैनाय माने गोनांथार खान्थि बायदि जेरबायदि गुबुन जोनोम जोनोम जुलि बेफोरखौ बर'फोरा बायदिसिना खान्थिजों फालियो। बेबायदिनो थैनाय फोरखौबो फालियो । औ ओ खाथिफोरा माने जायगा लायो जानो हागौ अब्लाबो माने ओ सासे मानसिखौ माने मोजाङै आसार खान्थिजों बिदाय हरनाय जायो। दायो जोंनि गमि जो जायगानि नेमखान्थिफोरनि सोमोन्दै आङो ओ फोरमायनि माने मानसि औ माने। गिबियावनो न'खरनि मानसिफोरा माने गामियाव खौरां हरो। खौरां हैनो थाङो गासैनिबो न'खर न'खर हाबनानै। मानसि थैनायनि जों ओ बेखौरां हैनाय मथेनो माने गामिनि रायजो राजायाबो फैनानै ओ माने थैनायनि न'खराव नुजाथिफैयो। खान्थि नांगौ खायसे दंफां बा बनफोरखौ रोगायो माने ओ बि न'खराव ओ गैयाब्लाबो गुबुन माने गुबुननिफ्राय लाबोनानै बा बायनाय बायनायबो जायो। बे बायना माने ओ सावनाय जेराव सावगोन बे जायगायाव लांनानै दोनहैनाय जायो आरो। बिदिया खायसे आरो थैनाय समाव ओ माने ओंखाम संनायाव गोथैनो नांगौ जानाय मुवा बेसाद दालि थाव संख्रि बेफोर खौ माने बाजार खामो । औ दाउफोरखौबो होनाय जायो आरो ओ ओंखाम संग्रा दो दोख्ला बेफोरखौ न'आवनो फुराना दङोब्ला बेफोरखौ होनाय जायो आरो गैयाब्ला एक्सट्रा माने ओ बायना लाबोनाय जायो । आरो ओ आरो माने नखराव ओ सोर खायसेया माने बेन्स सियार बेफोरखौ माने थुफ्लायनाय जायो बा गावबा गाव गासैबो खामानिखौ मावनाय जायो गय फाथै बेफोरखौ ओ माने ओ गयफोरखौ लायनाय जायो।
औ नंगौ ।
थैनाया माने ओ सो ओ गुबुन जायगायावबो थैहैनाय बा हस्पिटालाव लांनानै थैहै थैहैनाय खौ माने ओ सावनो था माने नं नेना नेनानै थायो आरो । माने नेक्स्ट माने ओ सानसेयावनो माने फुं फुं समावनो जेनेबा ओ बे खान्थिफोरावथ' गोबां सम लायोना। खालामनायाव जुदि ओ मो-मोनायो दा माने नेक्स दिनानि नेक्सदिना संनाय जायो आरो दोनना आरो खौनो हानाय बायदिब्ला बे थैनाय सानखालिनो माने थाखाय सेरे खालामो बिनिफ्राय जे जायगायाव माने ओ गोथैखौ थुखैनाय जायो होननानै बुङो नाथाय जोंनि जायगायाव माने ओ थुखैयाब्लाबो माने गोथै गोथैया माने थांना थानाय समाव जिनि बियो फोरमायोब्ला माने आंखौ थुखै बा आंखौ बेबायदि खालाम होनना बुङोब्ला माने जोंनि थुखैनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ।
औ बे ओ हिनजाव मानसिब्ला माने ओ हिनजाव मानसि थैनायनि सै थायोब्ला बियो माने मोजांङै सो बे आइजो बा ओ हिनजावनि महराव बिदाय हरनो थाखाय थियारि खालामनाय जायो।
औ औ नंगौ
औ बेनिफ्राय न'खरनि फिसाला बा बा जाय माने ओंखाम संनो थाखाय गोथैनो ओंखाम संनो थाखाय ओ बे थागथियारि खालामनाय जायो। आरो बे सासे जाय खालि ओंखाम सङो बेनो माने बेनो सारादुजोब ओंखाम सङो आरो माने थैनायनि खान्थिफोर औ बेनो फालियो। ओंखाम संनायाव अर ओंखाम संनो बेबायदिनो माने मैगं मैगं ओंखाम आरो दाउफोरखौ संनानै गासिबो न'निबा बा बाय बाहागिफोरा गोथैनो माने दौनाय खान्थि दङ आरो दौनायखौ माने आगसि आखाइजों दौनाय जायो।
औ औ नंगौ।
जो माने खायसे गामियाव फाख्रि बिलाइजोंबो माने दै दौनाय बेबायदि खान्थि दोङो जोंनियाव माने ओ फैसा फैसा थाखाजों माने ग थाजों दौनाय जायो आरो।
औ औ।
बेखौ माने साफ्रोमबो बो न'खरनि ओ ओ मानसिफोरा ओ दौनानै बिबार बावनानै आरो खायसेया थै-थैनाय सुबुंनो माने जि जोमबो ओ बिहानि आर'नाइ बेबायदि हरफानाय जायो।
औ औ।
माने थैनाय खुलुमनानै हरनाय जायो। बिनिनो गासैबो खुलुम खुलुमखांनायनि उनाव औवानि बैसाङाव औवाजों बानायनाय बैसाङाव गोथैखौ दोननानै माने गोथैसालिसिम सावनो थाखाय लांनाय जायो। ओ जोंनि जायगायाव बांसिन बि सावनायखौ सावनाय जायो। फबनायखौ बां द्राय नुनो मोना बेनि उनाव गासिबो ओ सावनाय जायगायाव माने हिनजावफोरा थाङा आरो जोंनिया माने हिनजावफोरखौ थांनो मोन होननानै बुङो ओ न'खरनि बा गामिनि गामिनिफोराबो बाननाय जायो। न'खरनि बा न'खराव गैजोबा बाय बाहागिनि सुबुंफोरा बाननानै गोथैसालिसिम लांनाय जायो बेनि उनाव जा गोैथैसालि नेम बेखौथ' औ जों लुगैयाखै बेयावबो गोबां नेमखान्थिफोर खालामो होननानै बुङो आरो बेनिफ्राय फैनायखौ फैनानै माने गासैबो दुगैनानै फैयो आरो जाय जायगायाव आसाव बेफोरनो हसा खाय खाथियाव थानाय दैसाफोराव दुगैनानै फैनाय होयो बेनिफ्राय माने अन्थाइ आरो नारजि लामायाव आथिं हो सुनानै दाङो आरो माने गाससिबो थांनायफोरा औ बे जायगायावथ' औ ओ आरो ओ दांनानै न'आव हाबनाय जायो आरो बे आनिनो माने सारादुनि थाखाय खाालारखौ थि खालामनाय जायो आरो ओ जयैनोल रायजोफोरा औ नोंथांनि औ नोंथांनि नोंथांनि जायगायाव माबायदि खालामो?
औ औ हागोन औ। औ हागोन नोंथां बुंलांनाय बादियैनो गासैबो बांसिन बांसिनैनो माने बर' समाज बाव बेफोरबायदि नेमखान्थि बेखौ माने गोरोबफ्लेनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो औ बेबायदिनो माने जोंनि समाज जोबा जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो माने आ नेमखान्थिजों माने गोथैखौ गारनाय जायो सोरबा सो। सुबुङा थैयोब्ला बिनि थै सहखौ गारनाय जायो। औ नोंथाङा बुंलांनाय बाद दिनो आ जेरैबायदिहाय ओ जेरैबायदिहाय ओ औवानि बैसां बानायनानै बेखौ बैसांयाव बानना बाननानै लानानै थाङो होननानै बुंनाय खोथायाबो नंगौ औ औ औ औ। बे बे औवाजों बानायनाय बैसांखौ ओ मिथिनानै मोननाय बादिब्ला ओ बेखौ थसे औवाजोंनो बानायनाय जायो होन नानै मिथिनाय जायो औ बेनि औ बेबायदिनो आरोबाव नोंथाङा जे बुंलांदों गोथैखौ गारनानै फैखांनायनि उनाव नारजि जि अरगारनाय बा नारजिखौ दां नानै नआव हाबनाय जायो होननानै बुंनायावबो माबा मोनसे ओंथि हाबनानै थानायखौ नुनो मोननाय जायो जेरैबायदिहाय देहायाव माबाफोर गाज्रि बिजानु बा गा। जे मुवाफोर नांफा देरनानै थायोब्ला माने जाहाथे बेफोराव आ बेफोर मुवाफोरा जाहाथे आ गोथाङै थानाय आ सुबुंफोरनियाव जाहाथे बारदेरा बेनि थाखायनो माने आ बै गोखा बा नारजिखौ माने दांनानै बेखौ माने ओ गैया खालामनाय जायो जाहाथे माने आ जेरैबायाददिहाय जोङो ओ निम निमनि गोखायानो होनबा नारजि जिनि फायानो होन बेफोर जायोब्ला बा बेफोरखौ आ दुब बुयोब्ला बेफोरजों माने ओ आखाइ आथिंफोरखौ सुयोब्लालायनो आ जोंनि देहायाव गाज्रि। जि बिजानुफोरा गैया जालाङो। बेनिखायनो जानो हागौ मानसि गारखांनानै बा मानसि खौ ओ गोथैसालिसिम गार थांनायनि उनाव। जानो हागौ नारजिखौबो दाननानै बा नारजि हगार नारजि अर गारनाय नेम होननानैबो जानो हागौ फालियो बे फोर बादि बिजानु गाज्रि फोर रैखा मोननो थाखायनो औ औ। औ बेबादिनो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादियैनो ओ ग ओ नेमखान्थिफोराद फोरालाय दङ अब्ला बो हौवा ओ हौवा मानसि आरो हिनजाव मानसिनि गेजे जेराव एसे माने फाराग खौ नुनो मोननाय जायो आरो ना जेरैबादिहाय नोंथाङा बुंलांनाय बा हौवाया जा हिनजावानो जा मान सिखौ माने होयोब्ला सावो बा फबो औ बेयो नंगौ। अब्लाबो माने माला ओ बिदिनो हौवाबाबो सावो हिनजावबाबो सावो अब्लाबो ओ हिनजाव मानसिनि बे-बेलायाव एसे आलादाखौ नुनो मोननाय जायो आरो जेब्ला अ मा जिखौ सावनो थाखाय थियारि खालामनाय जायो अ वा ओ हौवा हरनि बेलायाव ओ माने ओ सोरगिदिं फाखोन बा गिदिंनाय जायो। आरो हिनजाव मानसिनि बेलायाव माने आ स सोरगिदिं स्नि फाख बो माने ओग गिदिंनायखौ माने मोननो हाय बे आरो। औ बे बादिनो औ बेबादिनो नोंथाङा बुंलांनाय बादियै खालारनि ओ सारादुनि खालारफोरखौ माने आ मानसिखो गार खांनानै बा सावखांना बा खांना फैनायनि उनाव खाला थि खालामनाय जायो होननाया नंगौ औ औ बेबाय बिदिनो ओ जि सानाव बा जि सानाव बिनि दाहाखौ गारनानै जिसि जे सानफोरनिफ्राय माने आ जाय जेसे हायो आरो ओ उनाव माने सारादुखौ खुंनो लानाय। नुनो मोननाय जायो आरो औ औ बेबादिनो बिस बिसोरनि माने नेम खान्थिफोरखौ फालिनानै बिसोरखौ माने उदार होनाय जायो बा सावनाय जायो आरो जेरैबायदि बिहाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि। गोथाङै थानाय समाव ओ जेरैबादिहाय बुंलांनाय जायो। होनना ओ सावनो थिनोब्ला सावनाय जायो फबनो थिनोब्ला फबनाय जायो बेयो नंगौ आ माने बर' समाजाव बियो गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दङ। आ जेब्ला गाव ओ थैग्रा सुबुङा गोथाङै थानाय समाव गावखौ सावनो थिनोब्ला सावना सावनाय जायो मानोना बेयो गावथिननाय बादियै खामानिखौ मावोब्ला जानो हागौ ओ सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो थानो ओ सुखुहैयो बि बे आरो साननाय जायो आरो औ औ दे। औ दे बिदिब्ला जोंहा समा बो जाबायमोन औ दे।